नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आंथ' जिरायनानैसो दं ओरैनो
औ आं नोंथांजों खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो
ओम औ ओ खेराइ फोरबो होनब्ला जेनेबा धोरोमजों लोब्बा थानाय बर' फोरनि देरसिन फोरबोआनो जादों खेराइ फोरबो आरोना ओ बाथौ धोरोमारि बर'फोरनि खेराइ बाथौनो जेनेबा सिबिन बावनायखौनो गुदि खालामनानै बे फोरबोनि जोनोमा जादों होननानै मिथिना लायो आरो ओ बर'फोरनि खेराइ सिबिन बादि ओ सा कासारनि दिमा जेबा डिमासाफोरा खेराइनां आरो ओ नेपालाव खेराइमा सिबि होनायनि बिदिन्थि दङ गासैनिबो गुदियावनो थाराय गुदि बाथौ धोरोमारि सान्थौखौ नुहुरो आरो ओ बर'फोरनि खेराइ सिबि होनायनि थि सान खाखानाय गैया ओ गुबुन गुबुन थांखिजों बा गुबुन गुबुन ओ‌ समावनो बेखौ बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो खेराइ सिबिनखौ। गाहायै मोनब्रै बाहागो खालामनाय जायो जेनेबा धोरोम दर्सन खेराइ उमब्राव खेराइ, फालो खेराइ, न'आवनि खेराइ आरो दोरसोन खेराया जाहैबाय जेनेबा कार्तिक दाननि गिबि हाप्थायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो खेराइया थारै ओ दोहोनि मोदाइजो माइनाव एबा लोखिनि मुंङै खुंनांनाय जायो आरो बेफोर खेराइखौ आरो बेनिखायनो बे खेराइखौ लोखि खेराइ होननानै बुङो। मेसेंनि आबाद सालिजों लोब्बा थानायलाय बेखौ सालि खेराइबो बुंनाय जायो। उम्राव खेराइ होननानै बुङोब्ला बेखौ ओ आमथि सुवा जोबनायनि उनाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो। गामिनि सुबुंफोरनि गाहामखौ हास्थायना आरो आबाद फसलनि गाहामखौ हास्थायनानै बे खेराइखौ खुङो। खुंनाय जायो दैज्लांनि आबाद आसु माइजों सोमोन्दो लाखिनानै बे खेराइखौ आसु खेराइ होननानैबो बुंनाय जायो आरो खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ फालो खेराइ होनना बुङोब्ला मागो दान एबा मागो पुर्निमायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो। अखाफोर दान सोरां हराव खुंनायलाय बे खेराइखौ दान सोरां खेराइ होननानैबो मिथियो आरो न'नि खेराइ बेयो न'खरनि गोनांथिखौ नायनानैसो बे खेराइखौ माब्ला माब्लाबा खुंनाय जायो। न'खरनि गाहामखौ हास्थायनानै न'खरैनो होनायखाय बे खेराइखौ न'नि खेराइ एबा न'खरनि खेराइ होननानै मिथियो आरो खेराइनो सिबिंहरो बर'फोरनियाव थि मोनसे खेराइसालि एबा थानसालि थानाया थालायनाय जाया आरो सम लानानै नांगौ बायदियै सिबिं थिलिखौ सायख'नानै लायो आरो बेनि थाखाय गाहायै फोथारखौनो सायख गनाय जायो ओ खेराइसिबिलनि थाखाय गिबियाव बाथ बाथौ बिन्दो गायसननाय जायो। जेनेबा बाथौ बिन्दोखौ मोनथाम खोन्दो खालामना गोलावै बानायनाय जायो आरो। खोलाहा फारसेनिफ्रा ओ जागायजेननानै साहाथिं जोबनाय खालामो बिन्दोनि गिबि बाहागोखौ दख'से जिजों गोजौआव सोंना जेनेबा सोंनानै होनाय जायो आरो बेनिं बेनि ओंथिया महर गैजायै सोरबा निराखार अबंलावरिखौ फोरमायो आरो। गेजेर बाहागोआव सिजौ गे बिफां गायनाय जायो। बे सिजौ बिफांखौ बाथौ बोराइनि दिन्थि महरै लानाय जायो। बा सिजौ बिफां खौ औवाजों बाथौ दुमख'नाय जायो मोनबा बाथौ ओ थथ'रि रैखा खालामना बाथौखौ जराफारसे खुन्थिया थुना जराफारसे गयै सिबिना जेरेबा जेनेबा दुमखननाय जायो आरो। बेयाव बाथौनि मोनबा गोथौ थर थर बेरखाङो सिजौ बिफांनि गुदियाव आलारि बाथि सावनाय जायो आरो लाइजाम गांबा बनाय जायो लाइजाम ओ लाइजौआव गय फाथै जरा थालिर गोथां बेफोरखौ बावोआरो लथा गोलावाव दै गोथार एबा दै सान्थि दोननाय जायो दै सान्थि सारनो लथायाव थुलुसि बिजौ ओ ज जाथ्रासि बिजौ बेफोरखौ बेफोरजों सारनांगौ आरो दै सान्थिखौ। सोरजिनि दिन्थि महरै दावदै दैसे आरो सैथोनि दिन्थि महरै अन्थाइ थरसे बाथौ बिन्दुआव बेफोरखौ दोननांगौ आरो। बाथौ बिन्दोनि गेजेर खोन्दोनिफ्राय साहा जोबथारनायनि ओ माइनाव बिन्दोसिम सारि सारि खांख्ला बेफोरखौ गायनाय जायो आरो बिन्दोनि बे सारि साहानि बाहागोखौनो बिमा बैसुमुथिनि समायनाय आरो जौगानायनि दिन्थि महरै उ लानाय जादों आं। सानै गोथार मानसि जेनेबा दौरि आरो दौदिनिया अजानि हेफाजाबै खेराइ सिबिंखौ खुंफुङो आरो बाथौ बिन्दोनि सोरगिदिं धुुब-धुना सावनानै गोद थारै लाखिनाय जायो। गिबियाव खेराइ सिबिना स्नि सरसिम सोलिनायमोन सोलिनाय जायो आरो सनि जेनेबा सप्तासे बेफोरखौ फालिनाय जायो आरो। नाथाय आथिखालाव सानथाम हरथामहालागै बे फोरबोखौ फोजोबो आरो खुंनाय जायो। अजानि मोन्धोर आवरायनायजों ओलोंगिखांनानै दौदिनिया हरसे मोसानायनि गेजेरजोंनो खेराइ सिबिंनि आयदाफारिखौ आवगायलाङा। संनाय जायो आरो बेनिखायनो दौदिनि मोसानायनि थाखाय एबा खेराइ फोरबोनि थाखाय माखासे दामजुफोरखौ नांगौ बेफोरनो जा जाहैबाय जेनेबा खाम जरासे सिफुं जरासे जथा जरासे थुंग्रि गंसे एबा जरासे आरो दाहाल गंसे एबा जरासे बेफोरखौ नांगौ आरो। ओ सिबिनि समाव दौदिनिया खामखौ मोखां गोसोम एबा सिफुंजों गनथं गोलाव होनना मुख'ना दामग्राफोरखौ दामनो थिनो आरो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे बुं
खेराइनि सोमोन्दै खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै बुंनाया आंना एसेनोसै नोंथाङाबो आंजों माबाफोर सावरायनो मोना नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङालाय नोंथाङा दायो ओरैनो जिरायथ'गोनबा आङो ओ जोंनि बर'नि गोदोनिफ्रायनो जि दाबोबाय थानायनि सोमोन्दै बुंनो सानदोंमोन आरो बिनि सिगांनो आं नोंथांनिफ्राय जे नोंथांआ खेराइ सोमोन्दो फोरबोनि सोमोनदैहाय मोजाङैनो मोजां बुंलांबाय आं माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौबो नों नोंथांआ मोनथिहोबाय बा नोंथांनि होननायनि गेजेरजों आंङो माखासे माखासे मोनसे बाथ्राफोरखौ बुजिबाय बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो ना खोनादोंना नोंथां औ दा आङो जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बा जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायनि आगरनि सोमोन्दै ओरैनो जा एसेबांखिनि मोनथियो बेखौ बुंनो सानदों आरो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन
खोनादोंना नोंथाङा आंनि आवाजखौ गोबारै जादोंना जेखायद औ ओ जोंनि बर' बर'फोराथ' बा जोंनि बर' आइजोफोराथ' गोदो गोदायनि ओमफ्रायनो जोबोर ओैनो आखा फाखाखा आखयावनो ओ माखासे मा होनगोन बेखौ उम जादु बा मेजिकखौनो होननो हागोन जोङो। ओ गासैखौबो नायनानै बा नुनानैनो सोलोंनो हानाय गोहोआ जोंनि बर' आइजोफोरनियाव गोदोनिफ्रायनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ खुन्दुं लुनानै जि दानायावहाय जोबोर आखा फाखाखा आरोना। ओ गोदोनिफ्रायनो बिसोरो गाव गावनि आखाइजों जि दानानैहाय गानबोगासिनोखा। गाव गावनि लाजिनायखौ फांथेनो बा गावखौनो समायहोनो थाखाय जोंनि बर आइजोफोरा जि दानायावहाय आगर एरखांनायावहाय जोबोर आखा फाखा आरोना नोंथाङाबो बेखौ मोनथिखायोै जानांगौ। हा नोंथां? औ जोंनि बरफोरा जे जि दानायजों लोगोसे खुन्दुंआवहाय गाब गानाय आरो जिङावहाय आगर एरनायावबो जोबोरैनो आखा फाखाखा। ओ जोंनि बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला मिथिंगाजों जोबोरैनो खाथि सोमोन्दो गोनां हारि होननानै बुंनो हायो आरोना। जायखौ जोंनि बर आइजोफोरा माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसाद आरो दाउसिन दाउलानि बिरनाय मिथिंगानि बिफां लाइफां आरो बिबार बिलाइ बेगर बायदिनि महरखौ माने बिसोरखौ मिथिंगानि महरखौ नायनानैनो गाव गावनि जियाव बा गाव गावनि दानाय जियावहाय महर होनो हायोमोन आरोना। ओ बेबायदिनो मा बै मिथिंगानि महरखौ जोंनि मिथिंगाया सोरजिखानाय बिफां लाइ फां हाजो हाला बेफोरनि आगरखौहाय मा ओ जोंनि बे गाननाय जोमनाय जियावहाय ओ समायना महरैहाय ओ समायना महर होयोमोन आरो जेरैहाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुंनो थाङोब्ला मिथिंगानिखौ नायनानै आ गर एरनाय होननो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो मोनगोन हाजो आगरखौ। जेरैबायदि दखोना बा जोंनि मे ओ सादोर सादोर बा जायखौ माखासे जायगायावहाय फालि होननानै बुङो। बेयावहाय माने आगर एरनायावहाय जिं जिङआव बा दख'नायाव हाजो आगरखौ होनाय जायोमोन आरो जेरैबायदि दिंखिया आगर, फारौ मेगन, लाव बेगर, दाउराइ मोख्रेब, बेमा आगर, थाइगिर बिबार मुफुर आफा, ओ सिखिरि आगर, बायदि बायदि बिबार बिलाइफोरनि मा महर खौ जोंना जियावहाय एरखांनो रोंगौमोन आरोना। ओ आथिखालाव बेफोर आगरफोरखौ जों मेसिननि गेजेरजोंबो दानानैहाय एरनायखौ माने एरनायखौहाय नुनो मोनसै जायनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो गो बां दिहुनथफोर दिहुननो हायो आरो खम समनि गेजेरावब्लाबो गोबां रां आरजिनो हायो। नाथाय ओ जिबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा दासिमबो आरोना जोंनि माखासे गामि ओनसोलावहाय गाव गावनि आखाइजोंहाय जि बेफोरखौ दानानैहाय मा मोगथां महर होनाया जों दिनैसिमबो नुनो मोनो आरो नाथाय ओ जोंनि सुबुं माहारिफोरा मा समजों लोगोसे खारफानो थाखाय दा मेसिन ज दानायखौ बा थ मोननायनि थाखाय ओ दखान बाजा रावहाय लायग्रा जाबाय आरोना गाव गावनि दानायफोरखौहाय मा खालामो दोननानैहाय माने टाइमजों बा समजों खार फानो थाखाय बिसोरो मा खालामो गुबुननि दानायखौहाय बायनानै गानो आरोना। बुंनो थाङोब्ला बेफोर जोंनि जि जोम दानायफोरखौ जों जुदि मावलांबाय थायाब्ला इयुन समावहाय गोमालांनो हागौ आरोना नोंथां ओ दा आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां हराबो समाबो गोबाव जाबाय हरबो जाबाय दा आं एसेखिनि रायजलायनानैनो आङो दोन्थ'सै आरोना नोंथां बिदिब्ला दोनथ'सैना नोंथां औ औ
उम